हेलौ अ
अ खोनादो ना नोंथां
औ खोनादों
मा खब'र‌ नोंथां
खबराथ' मोजाङानो
औ
दे होनबा जों रायजलायनोसै मानि थाखाय रायजलायनो नागिरदोंमोन।
औ रायलाय जासिगोन दे नोंथां।
औ दे जों होनबा बेरायनायनि सोमोन्दै होनदों नामा।
औ औ बेरायनायनि सोमोन्दैनो सावरायनोसै
औ जोंथ' दा गरम बोथोर जाबाय
गरम बोथोरावथ' गासिनाबो स्कुल कलेज गासैनाबो सब बन्द' जाजोबो
औ औ।
बेरायनाय बोथोर गासिबो बेरायो सोरबा सोरबा गोजानाव सोरबा सोरबा खाथियाव बिदिनो
औ नोंथाङा माबे माबेयाव बेरायहैखो ओरैनो
आंथ' बिदिनो बारा इसिबां बेरायाखै गुवाहाटिफोराव बिदिनो डिब्रुगड़ धेमाजि नि नालाय बेफोराव बेरायो आरो
औ।
बारा एसेबां बेरायाखै नोंथाङा अबेयाव अबेयाव बेरायखो
ओ आङो ओरैनो कलेज स्कुल फरायबाय थानाय टाइमाव जोंना कलेजनिफ्राय बिदि ट्रिप हिसाबै लाङोना
औ।
कलेजनिफ्राय ट्रिपाव सिलं थांदोंमोन ओमफ्राय सिलंआव गोबां जागा नायदों आरोनाय बिदिनो सेभेन सिस्टार फल्स इलेभेन फलस बेफोरफोरखो नायदो आरो। आरोना कलेजनिफ्राय थांनानै
औ। ओमफफ्राय मागै मंगुरखौ बेरायनानै मोजां ना। ओं दे।
गोसोखौथ' मोजां मोनबोदों सिनारिफोरखो सिशलंबाथ' गाससिबो मिथि मिथिखायोना सिनारिफोरा जबोद साफा। दै बाज्रुमफोर नुनो मोनो नेसारेल फिउस
औ।
आरो स्कलनिफ्राय क्लास नाइन टेनसोआव पबतराव थांदोंमोन
औ।
होमा नायनो मोजां पबेतराबो हा
अ। माबोरै मोनबोखो बे माबोरै मोनबोखो बेरायना।
औ औ मोजाङानो मोनदों परबतझराखौ नायनानै। गान्दा नुनो मोनदोंमोन।
अ।
बेदरायाथ' गान्दानि थाखायनो मुंदांखा ना।
औ। आरो अबेयावबा अबेयावबा बेेरायखांबावबाय।
अबेयावबा माने औ बगामाथियावबो थांदों खनसे कलेजनिफ्राय जोंनि मेजरनि गुरदनो-
औ। आंबो बिदिनो मा होनो गगा मुग बेफोरबायदियाव बेरायखांबाय आरो।
माबोरै मोनखो बेरायनानै
मोजाङानो मोनदों बेरायनानैथ' ओमफाय सागर बेफोराव बेरायखांबाय
उम। दा ओरैनो माबाफोर गोजान जायगायाव थांनाय प्लेनिंफोर दङो नामा बोरायनाय?
दाथ' गैथवा। नआवनो दांतो ओ। एसे उनफोराव बेरायनोसै नायनि र' मा जायो।
औ।
गरम बोथोर नालाय बेरायनोबो लुुबैयो दा औ जायगा नायगिदिंनो लुुबैयो एसे गरम नालाय गुसु गुसु जायगाफोराव बेरायनो लुुबैयो औ
औ औ।
थान्दा थान्दा जायगाफोराव बरफ गोलैनायफोराव बेफोरबायदियाव थांखांफेरबाय नामा?
बरफ गोलैनाय जायगायावथ' थायाखै आं बिदि उनफोराव नायनोसै मा जायो। ओं खोनादों खोनादों मबाइलफोराव नुयो
औ। मोजां मोजां जायगाफोराव बेनोनि औ मोजां मोजां जायगाफोराव बिदिनो बेरायबायनाय नुयो आरोना।
औ औ। गोसोआथ' जोङो बिदि बरफ गोलैनाय जायगाफोराव बेरायनो थांनो।
अ दाबायदि गरम बोथोरावथ' आरो मोजां। जायोना बेरायहैनो बिदि गुसफ्राव फोरनाथ' दा गरम गामिफोरावथ' बिदिनो बेरायलाबायो गामिफोरनियाथा जा थायो बेरायनाय बिदि गोजानफ्राव थांनाय जाथ'वाखै आरो नोंथांना प्लेनिं फोर दं नामा गोजानफोराव बेरायहैनायनि दायो।
अ दायोथ जेबो प्लेनिं खालामथवाखै
औ।
हरखाब जाब्रबनोबो हानाय आरो बिदि थेवबो बिदि प्लेनिं खालामना दोनथनाय जायाखै
खाथिफोरावथ बिदि बेरायनाय जाखायो।
औ खाथिफोराव औ औ। जोंनियाव बेहाय खाथियाव सकि दारागाव होननाय दङना बेहाय थाङो गेजेर गेजेर खोना फेरदो ना नोंथाङा?
बेखौथ खोनफेराखै जोंना बे खाथियाव दिमुर दिबुल होननाय दं आरो दैमा थान्दा गुसु मोजां बेरायनो थाखाय मोजां जायो आरो नोंसिनिया माबायदि दाबायदियाव? बोथोराव बेरायनो गामिफोराव थान्दा ना गरम
गामिफोराव थान्दा बिफां लाइफां गोनां जागा
औ।
थान्दा जायो गामि एरियाफोराव एथ एसे बिदि गरम जायाना बिफां लाइफां गोनां टाउन सहरावसो बिफां लाइफाङा गोबां गैया नालाय गरम जायो।
समफोरनिथ गामियाव थान्दा थान्दा मोजां आरो ना
औ औ।
बेनिफ्राय आरो बाहेरा जायगायाव बेयावबा बेरायखांबाय आसामनि बाहेरा
आसामनि आसामनि बायेरायावथ थांफेरनो मोनाखै उनफोरावसो मोनोना मोना। बा
औ
नोंथाङा थांफेरबाय नामा
थांफेराखै आंबो
औ
बिदिनो अरुणाचल अरुणाचलफोरावहाय अरुणाचलफोराव एसे थाखांबाय आरो
अ औ
गुसु थान्दा एसे मोजां नलाय जायगाफ्रा खाथियावनो
खोनानो मोनदों अरुनााचलावबो बरफ गोलैयो नामा होनदों
औ औ साइद लानानै गोलैयो जायगा जायगा अबे अबेबा
ओं
जायगा दं आरो गोलैनायनिबो दााबायदियाव गोलैया नामाथाय जेरै गोजां बोथोरफोराव बांसिन गोलैयोदां बरफफोरा औ गरम बोथोरफोराव बारा गोगलैया माने गोजां बोथोराव गोलैयो
औ औ
होमबाबो थान्दा गुसु मोजां जायो आरो जायगाफोरा
अ अरुनाचलावबो ना
औ बार गुसु गुसु मोजांना
ओमह
बा उहोम गोजानफोरावथ बेरायनाय जायाखै
औ
बिदिनो शिलंफोरावबो गुसु थान्दा मोजां दा ना
औ थान्दा गुसु ओ अखायानो अखा हाबाय थायो आरो
ओं मा मा बायदि स्टेइलनि जायगाफ्रा
जायगाफोरालाय बिदिनो पाहार गोजौ गोजौ दं फां लाइफां दं वाटार फलसफोर दं औ
लामा सामा मा बायदि
लामा सामाया माने बिदि पाहारजोंनो सब पाहार साहा सा सा नो थांनाय नालाय लामाफोरा बिदिनो पाहार नुलांजोबो
ओं
प्लेन प्लेन रासताखौनो नुवा सब पाहार आरोना ओमफाय लामायाबोथ थोंजों सिदा नंखया आरो ना खायलें
औ औ खायलें खुइलें
औ
गो
जों नङा लामाफोरा
हो
रिस्कि जायो आरो थांनायनो
औ
अखा हाबाथ आरो लेन्ड स्लाइदानो जाबाय थायो
माजों थांनाय जानायमोन
जोङो ओ कलेजनिफ्राय थांदोंथ बासजों थांदो
अ आरो अबेयावबा था बेरायखांबाय?
गोजान जगायाथ पबितरा आरो शिलंङानो ओमफाय खाथ थि खाला आरैनो सखि दारागाव दुमनिक साहा बागान बेफोराव बेराय हैदो
पबितरायाव ओरैनो गान्दा गान्दा नुदों ओमफाय ओरैनो बिफां लाइफां सिनारि आरो नेसारेल
औ
रंघर तलातलफोर बेफोरबायदिनो न'फोर दङ आरोना
अ अ ओरैनो नोंथांमोननि जागायाव पिकनिक स्पटफोर दंना गैया?
दङ दंनाया होमब्लाबो एसे गोजान गोजान आरो
औ
उम मोजां मोजाङानो दं अ खाथि खाथिफोरनो दं माने ना थाबायनानै थांजानाय बेरायनानै मोनहैनाय
अ अ औ औ
बिदि थाबायनानै मोनैनाय गैया आरो एसे गोजान गोजान जोब गारिजों थांनांगौ जायो
औ जोंनाबो स्कुटि बाइक बिदिनो मोनहैयो एक घन्टा देर घन्टासो लायो। पिकनिक स्पट दङ मोननै दारागाव आरो सकि ।
औ
गोबाङानो थाङो बिदि मा होनो उइन्टार सिजोनाव स्कुल कलेजफोरनिफ्रायबो फैयो पिकनिक जानो बेहाय।
तान्दा सिजोनावथ' बांसिन बेरायनाय जायो आरो दा ग'रम बोथोराव थान्दा थान्दा जायगानो मोनो नालाय। बेरायनाय जायो बांसिनानो, अ दे होमबा नोंथां, जोंना समाबो जाबाय।
औ दे नोंथां औ दे।
ओमफ्राय माखासे खोथाखौ मिथि होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
अ नोंथांनिफ्रायबो मिथिना मोनबाय दे होमबा नों नोंथां
औ